हेलौ खोनादों ना
औ खोनादो
अ खुलुमबाय नोंथांखौ ओ दोनै जोङो सावरायनो लानाय आयदायानो जादों इन्टारनेट नि बागै ओ इन्टारनेट बुङोब्ला जों बयबो मिथि थियो ओ इन्टारनेदा दानि मु दानि मुगाव दानि मुगायाव गोबां बेबायदिनो गोहोमबो खोख्लैयो आरो मोनसेथिं नायोब्ला बियो जोंनि थाखाय मोजां बो मोजांबो होनानै मोनथिनो हायो ओ नोंथाङा बे इन्टारनेटनि बागै माबाफोर बुंनो हागोन ना
इन्टारनेटनि बागै न
औ
ओ खुलुमबाय माने नोंथांनि बे सोंथिखौ खोनानानै आंबो मोजां मोनबाय दा नों थांनि सोंथिखौ आं फारियै बुंनो सानदों आरो दा। इन्टारनेट बुङोब्लाथ' जोङो गोबाङानो मिनथियो ओ खायसेथिं मोजां आरो खायसेथिं गाज ज्रि
औ नंगौ नोंथां बुंनाया।
ओ जोंहा फारसेथिं मुलाम्फाबो दं ओरैनो बुंनो थाङोब्लाथ' दा इन्टारनेट जुगसो सोलिगासिनो नङा होमबा बेनिखायनो ओ गोबां जोंनि नांगौआव बो मानो ओ सुबिदा बायदि जाहैदों। ओ गोदो माने जोंहा माबा माबि खालामनो थाखायबाबो माने बेयाव माबा जुक्थि गैया मोन नालाय दा आरो इन्टारने नेटआनो माने गासैखौबो जोंनि थाखाय माबा खालामना होनाय जादों आरो बेनि थाखाय बे खौ मोजां मोनो बेनि थाखाय मुलाम्फा जोंनि थाखाय
औ खोनादोंना?
औ औ खोनादों।
अ नोंगौ नोंथां बुंनाया जोबोद सैथो खोथा आंबो सानो इन्टारनेटा मोनसे से फारसेथिंहाय गोबां मुलाम्फा आरो फारसेथिङै गोबां खहा खालामो होननानै। इन्टारनेटखौ जों नायनो था ङोब्ला सिगोदोनि जुगावहाय गोदोनि दिनावहाय इन्टारनिट गैयियावहाय हो मानसिफोराहाय बेबाय बिदिनो लाइजाम लिरनायजों सि थिफोरखौ हरोमोन हरलायोमोन नाथाय दायो इन्टारनेटनि जुगावहाय मबाइल फननि गेजेर गेजेरजोंनो मानसिफोराहाय मोनसेजों सासेजों सासे बेबायदिनो मेसेजफोर लाइजामफोर माने बेबायदिनो ट्रान्सफोर खामलायनो हादों हरलायनो हादों आरो बेबायदि खबर लाहरनो हादों बेबायदिखौ आं सानो आरो गोदोनि जुगाव नायनो थाङोब्ला लोगो हमनो थाखायबो थांनो गोनां जायोमोन सासे मानसिनि महर मोखां नायनो थाखाय थांनो गोनां जायोमोन, लोगो हमनो गोनां जायोमोन। नाथाय दानि बे इन्टारनेटनि मुगायाव मोनसे भिडिअ कल खालामबानो बेबायदिनो ओ गावजों गाव बेबायदि नायनानै रायज्लायलायनो हायो बेबायदिबो खाबुखौ होनाय जाबाय आरो फारसेथिं जे नायोब्ला फरायसाफोरनि थाखायबो इन्टारनेटआ जोबोद मोजां होननानै आं सानो। मानोना इन्टारनेटनि जुनै जेखौ फरायसालियाव फोरोंगिरिया फोसावजोबनो हाया बुंथिजोबनो हाया बेफोर बाथ्राफोर मुलाम्फा होननानै आं सानो आरो गोबां बेबायदिनो दङ जेरै इन्टारनेटाव जेखौ जों मोनथिया जेखौ जों बुजिस हाया बेफोर खोथाफोरखौबो जुदि जोङो इन्टारनेटाव सार्च खालामोबा बेखौ ओ इन्टारनेटा जोंनो गुवारै फोरमायनानै होयो। बेयो मा बुस्थु माबोरै जायो मा जिनिस गासैखौबो इन्टारनेटआ जोंनो बेखेवनानै होयो आरो गुबुन फारसे गुबुन फारसेथिं खहा होननानै बुंनो थाङोब्ला दानि गथ'फोरा दानि फरायसाफोरा गोबां बेबायदिनो मबाइलाव मबाइल गेम इन्टारनेट बेफोरबायदियाव थायै थायै समखौ खहा खालामदों बेबायदि खहा खालामनायाव बिसोरनि सोलोंथाइ लानायाव बिसोरनि फरायनाय जिबना बेबायदिनो ओ नस्थ जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों खहा जाबोनायखौ नुनो मोनदों। फरायसाफोरा फराय सालियाव थाङालाबानो मबाइल फनावहाय इन्टारनेटाव गेम गेलेयो गेम गेलेनानै गावनि मुलाम्फा गावनि बेसेन गोनां समफोरखौहाय बेबायदिनो खहा खालामनानै लानायखौ नुनो मोनदों। बेबायदिनो इन्टार इन्टारनेटावहाय मबाइल गेमसल' नङा ना नाथाय बेबायदिनो वाटसेएपाव गोबां बेबायदिनो मेसेजेसफोर गेलेनानै गावनि बेसेन गोसा समखौ जेखौ जोङो फरायनायाव बाहायनो नांगौ बा गुबुन खामानियाव बाहायनांगौ जेजों जों सोलोंनो हायो बेबायदि-बेबायदियाव बाहायालासिनो गावनि बेसेन गोसा सम खौ गथफोराहाय दायो मेसेजेस गेलेनायाव बाहायदों बेल नङा नाथाय गोबां बेबायदिनो इन्टारनेटाव जेरै इन्सटाग्रामाव रिल्स स्क्रल खालामनायाव बाहायदों ओ बेबायदिनो फरायनो लानायावबो आं नुनो मोनदों गोबां गथफोरखौ जायहा फरायनो थाखाय टेबोलाव जगोन ना नाथाय बिथांमोना आखाइयाव फनखौ लानानै सोरजोंबा मेसेजेसफोर खामबाय थागोन, बा गावनि फनावहाय इनसटाग्रामावहाय रिल्स स्क्रल खालामबाय थागोन। बेबायदिखौबो आंखौ नुनो मोन्दों आरो ना आं सानो इन्टारनेटनि बियो मोनसे गोबां मा होनो खहा खालामगासिनो दङ गथ' फोरनि जिबनाव गथफोरनि जिउआव बिसोरनि जिउआ फरायनाय जिबना बेबायदिनो खहा ओ जाबोगासिनो दङ इन्टारनेनि इन्टारनेटनि जुगै होननानै आं सानो। नोंथाङा बेनि बागै आरो माबाफोर बुंबावनो हागोन ना?
औ बिनि बागैथ' आंथ' नोंथांनिफ्रायसो मिथिबाय गोबांनो खोनानानैबो गोजोननाय मोनबाय। हे बे बाथ्राखौ नोंथांनि निफ्राय मिथिनानै बेनो फारसेथिं खहाया जिथु दा बुंलांदों नों आरो फारसेथिं मोजाङा बेनो बुंनो थाङोब्ला जोंहा सिगांनिख्रुइ बांसिन माने आ एसे मोजांसिनाव फैनाय बायदि आरो
औ नंगौ नोंथां बुंनाया औ।
एसे सहसावनो गासिबो माने खामानिफोरा जानो हमदों।
औ।
उम
नोंथां बुंनाया थारैनो सैथो खोथा
फारसेथिं खहाया बेनो ओ जाय माने गथ'फोरा बांद्राय मबाइल इउस खालामो नायो फरायनाय समाव बेफोरनो मोनसे खहाया नोंथांनि बुंनायाबो थारानो मोजां मोनदों खोनाना नै आंबो नोंथांनिफ्राय बे बाथ्राखौ मिथ खिनाया मोनबाय
औ नांगौ नोंथां बुंनाया दा आंबो सानो इन्टारनेटनि जुगै दानि मुगायाव गोबां बेबायदिनो ओ मोजां बुस्थु-बुस्थुफोराबो जागासिनो मोजां गाहाम मुलाम्फाफोराबो जागासिनो नाथाय ओ खहाया बो दङ नाथाय आं सानो बे मोज मोजां मुलाम्फायावहाय गोबां बेबायदिनो मुलाम्फा जादों जिहेथु नोंथाङा बुंबाय जे गासै खामानिफोराबो सहस जाबाय इन्टारनेटनि जुगै बे थारैनो सैथो खोथा आंबो सानो गासै बेबायदिनो ओ बुस्थुफोरा सहसावनो जादों इन्टारनेटनि जुगै मानोना इन्टारनेट गैयाब्ला गोदो गोदाय बेबायदिनो गोबां खस्थफोर जायोमोन इयो नांगौ समावबो बेबायदि मोनामोन दायो इन्टारनेटनि जुगै जोङो सोरखौबा नांब्रबगौ होनबाबो मोनसे कल खालामबानो बे सुबुं
औ नंगौ था
नो मबाइल फस इ इन्टारनेट गैयामोनबा सासे सुबुंखौ लोगो हमनो थाखाय नों बेसांबा गोजानाव थाबाबो बेसेबां गोजान थांनानै लोगो हमनो गोनां जायोमोन बेबायदि नुनो मोनदों गोदो गोदाय नाथाय दायो इन्टारनेट थानायखाय बेफोर खोथाया माने ओ सहस जाबाय जोंनि थाखाय सोलिनो थाखायबो सहस जाबाय बे मोनसे जोंनि थाखाय बिराद गिदिर मुलाम्फा
औ
ओ नोंथाङा आरो माबाफोर बुंनो हागोन ना बेनि बेनि खोथा
मा होनदो
नोंथाङा आरो माबाफोर बेनि बारै बुंनो हाबावगोन ना जेरै इन्टारनेटआ मा मा खहा खालामबो ख खो आरो नोङो इन्टारनेटनि बागै नोंथाङा मा सानबावो
अ जिथु गासिबो बुंनो गोनांखौ नोंथाङानो बुंजोब्बाय बे गासिबो मोनफ्रोमबो नोंथांनि बुंनायफोरा सैथो गोजा
औ
गासिबो जिहेथु बुंनांगौ नोंथाङानो गासिबो फोरमायहरजोबबाय
आरो नोंथांनि नुनायाव बेबायदिनो नोंथाङा माबाफोर खहा नुनो मोनदों नामा आं बुंनाय खहाफोरखौ जाय नोंथांनि गामि गंखन बा खाथि खालायाव बेबायदि खहा इन्टारनेटजों जानाय खहाफोरखौ नुनो मोनदों नामा नोंथाङा
अ अ इन्टारनेटनि खहाया बेनो जिथु जेराव जों बाहायनांगौ इन्टारनेटखौ खायसे बेयाव बाहायालासिनो गुबुन मोनसे बेलेग हाबायाव खामानिफोरावसो बाहायनानै गोबां मानसिफ्रानो जामब्रदों जिथु ओ बे-बेजों रायलायनानै बे सेरजोंबा रायलायनानै बेफोरबायदिबो गोबां खहा नुनो मोनदों माने
औ नों
औ बिदिनो माने जाव बाहायनांगौ बेयाव बाहाय फैोबालासिनो सोरजोंबासो जेनेबा गुबुन रं नाम्बार बायदिसिना बेफोरबायदि रायलायनायखौ नुनो मोनदों बिदिनो आरो गोबां माने न'खर गारनानै गथ' गारनानै खारनायखौ आं नुनो मोनदों। बेयो मोनसे गाज्रि
नोंगौ नोंथां बुंनाया सैथो खोथा इन्टारनेटनि जुगाव बां बेबायदिनो जाबोगासिनो दं सोरजोंबा बेबायदिनो रं नाम्बार जानानैहाय गावनि बेस सेनगोसा समखौ सोरबा जुदि सासे बिमा गावनि गथ'नि सायाव बेबायदिनो गोबां समफोरखौ होनांगौ जायो नो जोर होनांगौ जायो गथ'फोरखौ बेंनांगौ जायो बेबायदि समावनो सोरबा जुदि बेबायदि रं नाम्बार जानानैहाय बेबायदिनो गोबोव गोबोव सम गावनि बेसेन गोसा समखौ नागारनानै गथ'नो होआलासेनो बे सासे रं नाम्बार जानाय सुबुंजों बेबायदिनो रायज्लायबाय थाबाथाय बेबायदि गोबां मोनसे खहा जालाङो गथ'नि जिबनाबो बेबायदिनो नस्थ' जानो हमो। बेखायनो आं सानो इ इनटारनेटनि फारसेथिं नायोब्ला जो गोबां मुलाम्फा दङ आरो फारसेथिं नायोब्लाथाय गोबां खहाफोर दङ, ओ नोंथांजों बेनि बागै इन्टारनेटनि बागै रायज्ला ज्लायनानै जोबोद मोजां मोनबाय गोजोननाय थाबाय। दा आं ओ आंनि बुंनांगौखिनिखौ बेसेङावनो बेसेयावनो दोनथ'नो सानबाय आङो ओ गोबां गोजोननाय थाबाय गोजोनथों।
दे गोजोन्थों।